हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला अ नोंथांनि भइसखौहाय आं बांद्राय मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
नोंथां ओ खोनाबायना दानिया
औ खोनाबाय अ नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला
औ दङ नोंथां
अब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां ओ ओ- ओ गोदोनि समावहाय ओ जोङो दिजिटेल मुगानि सायाव सावरायनोसै नोंथां ओ गोदो- गोदाय थ' जोंनियावहाय अ माने गोदोनि समाव जों माबायदि जिउ खुङोमोन आरो दा माबायदि जों जों जिउ खुङो माने गोदोनि समाव गोबां खस्थ' स्थ'मोन जेरै बहाबाफोर थांनोब्लाबो माबाफोर खौरां दैथायहरनोब्लाबो ओ नाथाय गोदोनिजों दानिजों माबायदि फारागथिखौ नुहरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
गोदोनि समाव ओ माखासे टेक्न'ल'जि गैयामोन आरो ओ जायनि थाखाय जोबोद माने जोबोद जेंना जायोमोन हान्था - मेलानि राहाय सायावनो जाथों फोनांजाबनि राहायावनो जाथों गोबां जेंना जायोमोन आरो मानोना ओ गोदोनि समाव ओ बारा बिगियाननि सोमोन्दै मिथियामोन टेक्न'लजिनि सोमोन्दै मिथियामोन गैयामोन बेनि थाखायनो गोदोनि समाव थांलाय - फैलाय हान न्थामेलायाव ओ बायदिसिना मोसौ ओ गारि गराइ गारि बेफोरखौ बाहायनांगौ जायोमोन जेराव गोबाव सम लायोमोन हान्थिनो थाखाय आरो बबेबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला खौरां लानो थाखाय जेबो ओ मबाइल बेफोरबायदि खौरां लाहरग्रा आगजु गैयामोन जायनि थाखाय ओ बबेबा मोन मोनसे जायगायाव खौरां दैथायहरनोबा लाइजामनि गोनां ओ लाइाम देरनानै पस्ट अफिसाव सोनानैसो बेफोरबायदि ओ फोनांजाबनि राहा खौरां दैथायहरनाय जायोमोन बेफोरबायदि सम लाइजाम दैथाइ हरनायाव गोबां सम लायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव ओनसोलाव आसा आथिखालाव बिगियान आरो टेक्न'लजि फैबाय गियाना जौगाबोबाय टेक्न'ल'जि गोदान गोदान मुवा बेसाद दिहुनबाय गारि मथर दिहुनबाय बेनि थाखायनो बे आथिखालाव दिजिटेल जाबाय आरो मुगाया माने गारि, मथर टेक्न'ल'जि बे बेफोरबायदि मुवा- बेसादखौ दिहुननानै थांलाय फैलायन खालामनायाव सम खम लाबाय खम सम लानायनि थाखाय ओ गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव मोजां फाहामथाय लाहैनो हायो गोजान- गोजान जायगायाव बेमार आजार योबा गोख्रैनो थांनानै ओ मोजाङै फाहामथाय लाहैनो हायो आरो बेजों लोगोसे खौरां दैथायहरनो थाखाय जोंनि गेजेराव ओ मबाइल फन फैबाय। जायनि गेजेरजों ओ माबेबा मोनसे गोजान जायगायाव खौरां दैथायहरनोब्ला खम समनि गेजेरावनो ओ खौरां दैथायहरनो हायो। ओ दिल्ली आरो मुम्बाइ दिल्ली गुवाहाटीफोरनि बेसेबांबा गोजान जायगाफोराव ओ ओ खौरां दैथाय हरनोब्ला पस्ट अफिसजों ओ ओ सप्तासे एबा सब सब से बा मास मोनसे गाहामसो सम लागौमोन नाथाय ओ फनजों
देथाय फन हरनानै जोङो ओ से मिनिट ओ से मिनिट एबा सेकेन्डनि गेजेरावनो जोङो खौरांखौ दैथायहरनो हायो। ओ दाबायदियाव मुम्बाइ आरो गुवाहाटीफोरनि गेजेराव ओ फाहामथाय ला लाहै नांगौ जायोब्ला बेमार आजार फाहामथाय लाहै जायोबा ओ गोदोनि समाव हाथावना नङामोन नाथाय आथिखालनि समाव ओ फोनांजा हान्थामेलानि राहा थानायनि थाखाय गोरलै जाबाय आरो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा दानि डिजिटेल मुगानि सोमोन्दै मा मा फोरमायनो हागोन नों फोरमायनानै होबावदो नोंथाङा
ओ नोंथाङानो बुंलांबाय जे गोदोनि समावहाय जेबो मबेल बेफोरबायदि माने ओ। मबाइलफोर गैयामोन आरो जायनि जाहोनाव खौरां दैथायनो बा बहाबा थांनो माबा मोनसे खा खामानि मावनो था जोंहा गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों जोङो मोगा मोगि जानाङोमोन लोगोसे ओ गोदो खारेनफोरबो गैयामोन गोदोनि दिनावह जों केेरासिन जोंनो बाथि साव नानै बेजोंनो फरायनो गोनां जायोमोन बेजोंनो ओंखाम जानांगौ जायोमोन आरो नोंथां। नाथाय दानि जोंहा दिडजिटेल मुगा गोदान दोरोङारि मुगायाव जोंहा सलार लाइट मोनफैबाय ओ जायनि जाहोनाव जोङो ओ फांखा टिभि आरो मबेल सार्ज होनाय आरो लोगोसे दै मथर बेफोरबायदि गोबां ओ दोरोङा माने रासायनारि ओ बेसाद बेसादफोरखौ जोङो मोननानै माने जोंनि जिउ खुंनायावहाय माने ओ खहस जा आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो दै लायनो थाखायब्लाबो बेसेबा गोजानबा दैमा एबा हाखरनिफ्राय लायनां जायोमोन ओ।
औ नंगौ नोंथां।
औ लोगोसे गोदोनि समावहाय खौरां दैथायनोब्लाबो जे सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला सोरनोबा फोरमायहरनोब्ला माने ओ सोरबा लोम जादोंबा सोरबा थैदोंबा माने थैखांनायनि उनावसो माने खौरांखौ मोनहैयोमोन आरो माने ओ सप्तासे बा सप्तानैैनि गेजेरजों सो माने ओ जानाय जाथायखौ बै जायगायावहाय खोनाहैयोमोन आरो ओरैबायदि माने गोदोनि दिनावहाय माने गोबां खस्थ' माने ओ थांनो होनबा थांनो हाया फैनो होनबा फैनो हाया जेबो खौरां खोन्थाहरनो हायि बेफोरबायदियाव गोबां जेंना जेंसिखौ नुनो नुनो मोनदों आरो आरो गोदोनि दिनावहाय ओ ओ बांसिनानो खायफा खायफा न'ख खराव माने खमानो थायोब्लाबो माने टेलिफन होननाय फनखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो गोदोनि नि दिनावहाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा जोङो जा मावनांगौ खामानिखौ सानसेयावनो मावनानै लानो हायो सोरनोबा खौरां दैथायनो बाबो सानसेयावनो दैथायहरनो हायो औ आरो दानियाथ' कम्पिउटार जुग ओ गोदोनि दिनावहाय नोंथां ओ नोंनि पासपर्ट मोनसे फट' बुखांनो थाखाय बो जोङो बेसेबा गोजान टाउन एबा ओ हाथायफोरावहाय थांनानैसो जोङो जोङो फटकफोरखौ बुखांनो हायोमोन होननाय जों खोनानो मोन्दों आरो आबै आबौनिफ्राय नाथाय बे फट' बुखांनो थांनायावबो जोङो से से दान एबा ओ जिबा दान बा नैजि दाननि गेजेरावसो जोङो फटकफोरख खौ मोनबोयोमोन जाहैदों नोंथां।
औ नोंगौ नों
ओ अब्ला साननानै नायनाय? थां गोदोनि दिनावहाय ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय आबै आबौ बा गोदोनि रायजो राजा बिथांमोना माबायदि जिउ खुंनांदों नाथाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय माने थायसे, थायनै रांआनो गोबां माने थोजासेमोन जाहैदो सोरनिबा न'खरावहाय थाय बा रां थायोब्लानो बि माने बैसोरनि दिनावहाय जायनि न'खराव थायबा रां थायो बिसोरनो गोबां माहाजोनमोन जाहैदों नोंथां। रांखावरिनि बेलायावहाय गोदोनि समावहाय माने अ बि-बिसोर बिसोरनि ओ जिउ खुंनायनि बेलायाव माने रां खावरियाबो खम खामोन आरो लोगोसे मैगं थाइगं माइरं गान्नाय जोमनायनि दाम माबो खममोन जाहैदों दाथ' जोंनि गोदान दोरोङारि डिजिटेल मुगायावहाय जोंनि बेलायाव रां रांखावरियाबो ओ रांखावरिनि बेलायाबो बारायबाय लोगोसे गान्नाय जोमनाय मैगं थाइगंनि बेलायाबो ओ बारायबाय।
औ नोंगौ।
ओ आंनि नोजोराव नुयोबा दानि मुगायावहाय फरायनाय फरायनायावबो दावगा बाय ओ फारसेथिं ओम बेफोरबायदिनो कम्पिउटार मबाइल टि भि माने बेफोरबायदिनि बेलायावबो माने गोबां दावगा जोबबाय नाथाय ओम दानियावहाय ओ माखासे मैगं थाइगं फोरावहाय माने गोबां खेमि केमिकेल मुलि रासायनारि हासार बाहायनाय फोरखौहाय जों नुनो मोनो जायनि जोनाव बेफोरखौ जानानै जोंनि मेगन आसुगुर खानाय बेफोरबो बां थाब बैनि देमेज जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय गोदोनि आबै आबौ मोननि समावहाय जे गावसिनि रासाय रासायनारि ओ हासार बाहाया लासिनो न'निनो गोबोरखि हास सार बाहायनानै मैगं थाइगं गायनायखौ जाबोना जाबोदों जायनि जाहोनाव गोदोनि आबै आबौमोना ओ थाब मेगन गाज्रि जाया थाब खानाय ओ आसुगु बेफोर बेखौ गाज्रि जायैफोरखौहाय जोङो नुनो मोनबोदों आरो बिसिनि जुग गाव हाय अ ओ रां रुफा आरो माखासे ओ ओ खौरां दैथाय हरनायफ्राव प्रब्लेम जाब्लाबो माने देहानि बेलायावहाय बिसोरो माने अर्गेनिक मैगं थाइगं जोबोनो मोननानै माने बिसोरनि देहायाव माने ओ बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोना नाथाय जोंनि दा गोदान दिजिटेल मुगायावहाय माने मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय दावगाबोदोंब्लाबो जोंनियावहाय माने‌ ओ माखासे मैगं थाइगं हाथाय बाजारनिफ्राय जानानै जोङो थाब थाब बेमार जानायखौ नुनो मो नों आरो उम नोंथां खायफा सुगार जानाय खायफा हाइ प्रेसार ल' प्रेसार माने गोबां बेमार ओरै जों नाख्रेब जानायखौ नुनो मोनदों माने जोंथ' दा ओ जोङो हाथाय - बाजारनिफ्राय औ मैगं बायना लाबोब्लाथ' हरसेबा हरनै दोनब्लानो माने जोंनि मैगङा सेव नानै थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने सम आरो बोथोरजों जौगाबोनायजों लोगोसे रांखावरिनि बेलायावबो जौगानायजों लोगोसे ओ खयफा मुवा बेसादफोरा माने देमेज जालांनो हदों माने जोङो ओ ओरैनो फ्रिआव मोननाय माइरंफोरबाबो सि-सिनि दालि बेफोरबो केमिकेल केल बाहायनाय ओ जोङो माइरंफोरावबोथ' ओ फ्लास्टिकनि बा ओ लबारनि माइरंफोरखौ जोङो नुनो मोनदो जायखौ जायोब्ला जोङो माने बेमार जानायनि मुलाम्फा माने चान्स थायो आरो नों थां नाथाय गोदोनि बेलायावहाय न'आवनो बानायनाय अ अ सो हालदै ओ सिनि आरो औ गोबां रोखोमनि सबाइ दालि बेफोरखौ जायोब्ला माने जेबो बेमार आजार जानायखौ नुनो मोना नाथाय दा जो जोङो हाथाय बाजारफ्रावहाय मोननाय बेफोर मुवा बेसादखौ जानानै जों गोबां जोंनि गोदान डिजिटेल मुगायावहाय माने बेमार आजारजों माने अ आजो गाग्लोबजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ अ नों था अब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय गोदान गोदोनि मुगा आरो दानि मुगानि सायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोजोन नाय मोनबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां औ दिब्ला